हेल'
औ खोनादों ना जोङोहा दायो दैनि सोमोन्दैहाय रायज्लायगोन
हेल'
अ खोनादों?
औ औ
ओ जोङोहा दायो दैनि सोमोन्दै रायलायगोन
उम
ओ जोङोथ' गासिबो मिथियो दै होनोब्ला दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मोनसे मुवा। बियो ओ जोंफोरो दै गैयाबा थाङा हानाय नङा आरो बिफां लाइफांबो थांनानै थानो हानाय नङा जिब जुनारफोराबो थांनानै थानो हानाय नङा ओ दैहा जोबोद गोनांथार जोङो बेखौ मिथियो दै होनोब्ला ओ नोंथांनि बायदिब्ला दैया मा मुवा बिखौहा नोंथाङाबबो फोरमायनो हागोन
औ आंनि बायदिब्ला दैया मोनसे मा होनो जल जल माने एकदम ओ मा होनना बुंगोन बेखो जल जल लाव लाव आरो बे लाव लाल बे आरो दैहा गाबबो गैया
औ
आरो बेखौनो दै होनना बुंनाय जायो आरो दैखौ होननानै बुङोब्ला जेनेरेलि जोंथ' बयबो मिथिखायो आरो सोरबाया मिथियाबो जानो हागौ खिन्थु बर'नि रावखौ खिन्थु दै होनना बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबोनि दिनाव जोङो दैखौ लोंनो गोनां जायो आरो बे दैजोंनो जोङो थांनानै थायो
औ
आरो बेखौनो आङो दै होननानै मिथियो आरो बुहुम बेखोनो